औ नोंथां
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
अ जि गोदोनिफ्राय जि सावथुन अकल बर'निल' सावथुन नङा जोंहा गोदोनिफ्रायनो सावथुना माबोरै जाबोनाय बेनि सायाव सावरायगोन नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ दा जोंहा सावथुन एबा गोदोहाय सावथुनखौ गिबि बानाय जोनोम बुङोब्ला जे गिबि फारास्टारावथ' जोंहा केमेराबो गैयामोन ना?
औ औ
बेनि थाखाय जोंहा बिदिनो केमेरा फैबाय ओमफ्राय बिदिनो जोंहा ओम बे केमेरा आरो बिनि उनाव जोंहा जे बिदिनो जोंनि भारतावबो जे गिबि फिल्म बेखौ जिगुजौ जिथाम मायथाइयाव खामदोंमोन आरो।
माने बेखालि रिलिस जादोंमोन। बिदिनो जोंहा बै जे स्ट'रिफोर बेखौ लानानै बेक्टिंखौ खालामनाय जादोंमोन आरो। नोंथाङा खोनादोंना। हेल' नोंथां।